हेल'
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ खुलुमबाय।
खुलुमबाय नोंथां।
दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
आंथ' दा ओरैनो गरम बोथोरनि बाहेरायावसो ओरैनो बार जागासिनो दं।
ए होमबाथ' नोंथाङा फ्रिना दा?
औ नोंथां फ्रियानो।
औ। दा आं नोंथांजोंहाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फनखौ हरनाय जा मोन आरो दा नोंथाङा औ दसे सम होनो हायोब्ला मोजां जागोन नामा।
हायो नोंथां फ्रिसो दंखायो।
औ दा आयदाया जाहैबाय जोंनि आबहावाखौनो सावरायनोसै नामा आं सानदों आरो
अ आबहावानि सायाव
औ दा आबहावा होनबाथ' जों बुजिखायो दा नोंथाङा मा बुजियो बे खौनो एसे फोरमायनानै होब्ला गाहाम जागोन नामा।
आबहावा होनोबाथ' नोंथां जेनेबा नै दा गरम बो जोंना आबहावाया बिराद गाज्रि जानानै दङ नोंथां ना?
औ
बेफोर दा मानि थाखाय जायो होनब्ला बेफोरखौ नों आं सुबुं फोरानो खालामजोबबाय होनजायो आबहावा गाज्रि जानायनि जाहोन नि थाखायनो जोङो माने गरम बारायाव थानांगौ जानानै फैबाय
नोंगौ नोंगौ
आरो आबहावाया बिराद गुबुंले जाबाय बे फोर जाबाय ओ गारिफोरा ओमफाय गनाय उखुन्दै एरि आबहावायाव गनानै बिरथिं बायनानै जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामबाय होबाय आरो बेबायदिनो बिफां लाइफां दानफायनानै जोंना आबहावाया गोबां गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोगासिनो नो बिफां लाइफां गायोबोला जोंहा अक्सिजेन खम जायो कार्बन दडाइ अक्साइडआ बाङो
औ
बांबोगासिनो लाहे लाहे बेनि थाखायनो जोङो उम बिफां लाइफांखौ गायनांगोन फांसे दानफायोबा दसथा बिफां गायनांगोन बेनि थाखायनो बिराद गुबुंले जाबाय जोंना
औ
दा नोंथाङा फंनैसो आरो फोरमायनो हागोन नामा आंनिसिमबो
औ दा नोंथाङाथ' माखासे खोथाखौ बुंखाबाय बिफां लाइफां दानफायनायनि खोथा नङा होमबा?
औ नोंथां।
औ दा आंनि साननायाव आरोबाव दंबावो जेनेब्ला दाखोर दाला दाखोर दाला गारनाय
औ नंगौ नोंथां पलिटिनाबो जोंनि हानि थाखाय बिराद माने माबा गाज्रि आरो बे हाया गाज्रि जायोबा रानसावजानोसै रानसावनो थाखायनो हौवायाबो माने गोरान जाफानोसै बिसोर जों गासिबो रिलेटेद दं जोबो सोमोन्दो दंजोबो
औ औ दा जेनेब्ला नालाफोराव प्लास्टिकफोर गारनानै दोननाय बिनि जाउनाव जोंहा दैबाना जानो सै आरो दै बाना जायोब्लाथ' बुहुद जोंहा मानि खस्थ' थ'जायोना
मानसिनि थाखायबो जिब जुनारफोरनि थाखायबो सोरबा सोरबा दै दैयानो न' सिं मानि हाबोन
औ बेनि जाउनाव गोबां जिउ फिसाफोराबो थै जिउफोराबो जेनेबा थैसै सुबुंफोरा बा जिब जुनारफोरा आरो बेनि अनगायै दारिमिनारि दारिमिन बाहायनाय बेनि बे गनाय माखासे उखुन्दै औ जोंनि बारहावाखौ जोबोद गुबुंले खालामो आरो जिहेथु दाथ' गरम बोथोर बयबो सुबुं फोरानो एसि बाहायो एसि नङाब्लानो थाया दम ए सिनिफ्राय ओंखारनाय गेस आ बाददि जोंनि आबहावा बा जोंनि सोरगिदिंखौ बहुद गुबुंलेबा बारखौ गोग्गो नङै खालामदों बेफोरनि जाउनाव जोंना गरमफ्राबो बारा जानोसै सुबुंफोरा लोमजानोसै साजानोसै औ औ दा बेनिख ओंखायनो आं सानो जोङो जेसेबां हायो गाव गावनो
साखोन सिखोन लाखिनांगोन आरो आरो दानि देरफ गथ'फोरखौ बेनिफ्रायनो जोङो सोलोंथाइ होनांगोन दाखोर दालानि बागै जोङो बिफां लाइफांखौ मानो नांगौ बेफोरनि बागै नलेज होनांगोन आरो जाहाथे उननि फिउसाराव जों जेरै दाबायदि भुगिखाबाय बेबायदि आरो माने बारनानै उननि जिउनि थांखियाव आरो माने बिदि भुगिनाङा बेनि थाखायनो जोङो उन्दैफोरखौ दानिफ्रायनो एफा एफा एफा फोरोंलांनांगोन आरो जेराव दाखोर दाला बादा जायो बेफोराव डास्टबिन एरिन खालामनो थाखाय माने जों ज' ज' ओंखारलायनांगोन मोनसे दिडसिप्लिन माने मेन्डेटरि खालामनांगोन
औ औ
होमबा जोङो आबहावाखौ बासायनो हागोन
औ आरो जोङो प्लास्टिकफोर बाहायनायखौ जोङो बन्द' खालाम थारनांगोन आरोना औ दा जोङो प्लास्टिकनि बथलफोरसो बाहायो
ओरैनो गारो सोरबा सावो बेफोरनोथ' आबहावा गुबुंले खालामनायनि मोनसे जाउनफोर नङा नोंथां आबहावाया आबहावाया मोजां थायोबासो जोंनि देहायाबो मोजां थागोन जोंबो थांनानै थानाय राहायाव जोबा जोबोद मोजां जागोन आरो
औ बेनिखायनो जोङो प्लास्टिक खौ बाहाया लासे मानि जाय बुस्थुआ मानि हायाव मोजाङैनो फेसेवजायोबो सेवफायो बेफोरबायदि बुस्थुखौ जोङो बाहायनांगौ आरो ना
औ नंगौ नोंथां
औ दा प्लास्टिक बथल बायालासे जोङो माखासे दस्रा बुस्थुफोरखौ बाहायनांगौ जेरै थामानि बथल बायदिफोरखौ
जेखौ जोङो बाहायफिनजाबाय थायो आरो मिथिंगायारि सम्पदआो मोजाङैनो थायो द मिथिंगायारि नम्बखौ थायोखायनि थाखायनो ओ मोनसे गरम दुंथाया फैगासिनो बिदुं बांबोगासिनो बांनायनिफ्राय सयज' हायै जागासिनो
उम
आरो जोङो मिथिंगायारि सम्पदफोर बाहायनायखौ खम खालामनांगौ आरोना
औ नोंथां
औ जिहेथु बियो जोबस्रांलांनो हमगासिनो बेफोरबो जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामदों औ आरोबाव बिदिनो जोंहा गाव गावनो मोजाङै खेल लानानै बाहायनांगौ आरो बुस्थुफोरखौ मानोना बेफोर गासैबो जोंनि आखयावसो
बेफोरो गावनि बुजिलायनायनि सायाव जाहैबाय गावजों गाव गाव मोजाङै बुजिलायनानै सोलियोबा बेफोरबायदि जाथाया इयुनाव सोमजिनाय नङा बेखायनो मेन बुस्थुआ जो
औ-औ बेखायनो जोङो जेब्लबो साखोन सिखोनै थानो नांगौ आरोना जिहेथु माखासे बेराम आजारफोराबो सोमजिया जोंनि आबहावाया गुबुंले जायोब्लाथ' गोबां बेमार आजारफोरबो सोमजियो
बेमार आजार सोमजियो थानो हायै थासारि जायो
औ
ओरैनो दा नोंथांनि ओनसोलाव आबहावाया माबायदि जानानै दङ
गोदोनि समनिफ्राय नायोबाथ' दा ओरैबादि गाज्रि जाबोनो हमखाबाय हानद्रेद पारसेन्टाव जोंहा सेभेन्टि पारसेन्टआनो गाज्रि जाखाबाय
औ
नङा होमबा औ दा आरो जा बादि सुबुंफोरा खालामगासिनो बेजोंथ' आरोबाव इउनाव इउनाव आरोबाव गाज्रिसो जालांगोन औ बेनिखायनो जों गाव गावसो दा खोबथानो नाजानांसिगोन आरोना जों गाव गावसो कनसियास जानांसिगोन बिनि सायावहाय
औ नोंथां
गारि मथर बाहायनायखौ खम खालामनानै जोङो आथिंफोरजों थाबायनांगोन बांसिनै बा
देहानि थाखायबो मोजां आरो जोंनि सम्फदनि थाखायबो मोजां
औ नंगौ आरोबाव बिफां लाइफाङाथ' बहुद खम जालांबाय बेखायनो जोङो दा जेसेबां हायो एसेबां बिफां लाइफांफोरखौ गायनांगोन जिहेतु दा जाबादि गाज्रि जाबादि गाज्रि जाखाबाय बेनिफ्राय आरोबाव गाज्रि जासिना बेनि थाखाय ओमफ्राय जोङो बिफां लाइफां औ बिफां लाइफांखौ गायनांसिगोन आरोना गायनांगौ औ
जोङो सान जोङो सप्थायायाव बिदिनो बिफांखौ थांबासोआ गायखानांगोन आरो
नोंगौ नंगौ
जोङो फांसे बिफांखौ फेदेरनांगौबा बेसे सम नांगौ जायो नोंथां
औ-औ
नाथाय जोङो दानफायनाय टाइमाव बेसे गोरलैयै दाननो जोङो जोङो हमसो हाया बुजि हाया जोङो बिफाङा जोंखौ माने एसे उसुबिदा होबाय होननानै दानफायलाबायगोन
औ
बेजोंदि मोनसे आबहावा गाज्रि जायो जोङो बेखौ मिथिखाना थेवबो बुजिखाना मानसि माहारिया बिदि खालामो बाट बिदि खालामनाङा आबहावाया जोबोद गाज्रि जायो नोंथां
जिहेथु जाखाबायानो जोंनि आबहावाया गाज्रि
औ नंगौ नोंथां
दा जों गाव गावसो सांग्रां जानांसिगोन
सांग्रां जानांगोन औ नोंथां बेखौनो सानो आंबो उन्दैनि उन्दैफोरखौ दानिफ्रायनो बुजायनानै
औ औ आरो जिहेथु इयुन जोलैयाबो जोंहा जेबो खस्थ' भुगिनाङा बेनि थाखाय जोङो औ दानिफ्रायनो जों गाव गावनो सांग्रां जानांग
सांग्रां जानांगोन औ नोंथां
औ
नोंसोरजों लानानै जोबोद मोजां मोनबाय
औ औ समाबो जाबाय नोंथांनिफ्राय आं गोबां खोथा मोन थि मोननानै बहुद गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथां नोंनिफ्रायबो खोनानानै मोननानै जोबोद गोुजोननाय मोनदों गावनि गोसोखौनो
बिदिब्ला गोजोन्थों नोंथां
गोजोन्थों